हेलै नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ हेल' नोंथां खोनादों औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ थांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि। थां औ नोंथां
औ औ दा जोङो ओ रा-रायज्लायनो लानाय आयदा हिसाबै बो दावबायनाय
औ औ
नोंथांनाव आं दावबायनायनि सोमोन्दै एसे ओ खोथा सोंजागौमोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन दे नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा दा दावनानै माबायदि मोनो आरो माबे माबे जायगायावहाय दावबायहैखो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ नोंथाङा बिदि दिबा खोनासंलांदो नोंथांनि ओ मिथिनो लुबैनाय बे टपिकनि सायाव आङो एसे बुंफोरना होनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोङो दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायखौ जोङो हाजों दावबायनो हायो अख्रां साजों दावबायनो हायो आरो दैजों दावबायनो हायो नोंथां। लोगोसे हाजों दावबायनाय होनो अब्ला जोङो गारि मथर साइकेल बेफोरजों जों दावबायनो हायो लोगोसे आथिंजोबो जों दावबायनो हायो नोंथां आरो बि बिदिनो जोङो दावबायोब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनां गोनांथार होननानै आं सानो आरो दावबायनाय होनोब्ला जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला एबा मोजां मोन जे समायना मिथिंगायारि थासारि गोनां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बेयाव जोङो थाङोब्ला जों गोबां बेनिफ्राय बाहेरा गियान बुथुमना लानो हायो नोंथां लोगोसे औ लोगोसे जों दावबायो ब्ला दावबायोब्ला जोङो बै जायगानि जाय जायगायाव जों दावबायगोन बै जायगानि जोङो आसार खान्थि बिसोरनि हारिनि गाननाय जोमनाय दड्रेस जानाय लोंनाय गासैबो बिसोरनि थासारिफोरखौ जोङो नुना मोनबोदों नानै नुना मोनबोनाय जायो नोंथां लोगोसे बिसोरनि गियान आसार खान्थिफोरखौ जोङो ओ बुजिनानै मोनबोनाय जायो नोंथां।
औ थारैनो।
बे बेफोरबायाददिनो जोङो फरायसाफोरनि बेलायाव साननो थांब्ला जोङो फरायसाफोरखौ फरायसालियाव फोरों फोरोंनायजोंल' जाया बेफोर जोङो बिसोरखौ दावबायनो लाङोब्ला बिसोरो गोबां माने गियान मोननो हायो बाहेरा गियान मोननो हायो बिसोरो बिजाबावल' मेगन जों नुनानैल' सोलोंथाइ लानो हाया नालाय बिनिखायनो जोङो बिजाबाव औ बिजाबाव नुनाय सावगारि सावगारिफोर आरो जिब जुनार दाउसिन दाउला दैमा दैसा बेफोरखौ बिसोरो बै गथ'फोरा एबा फरायसाफोरा ओ गावसोरो मेगनजों प्रेक्टिकेलि बिसोर नुनो मोना बिनिखायनो बिसोरो बिजाबनि बिजाबाव नुनानैल' मोजां सोलोंथाइखौ लानो हाया बिनिखायनो दबाय दावबायनायनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ दावबायहो लाङोब्ला ब्ला ओ मिथिंगायारि मिथिंगानि सम्फदफोर जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार गोनां मोनसे जायगायाव लांथिंनानै बेखौ माने मा होनो दिन्थिफुंहैनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
औ नोंथाङाबो दावबायनोमोन मोजां मोनोना नोंथां
औ मोनो नोंथां।
औ औ मोनोब्ला नों नोंथांनि नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आं नोंथां।
औ हागोन दावबायनाया जोंनि थाखाय थाइ जोबोर गोनांथार जों दावबायनायजों लोगोसे गोबां ओ खोथा बाथ्रा मोनथिनो मोनो ओ जोङो गुबुन हादराव दावबायनो थाङोब्ला थे जों बे हादोरनि खायदा बे हादोराव माबायदि ओ गाना होननाय बिसोरनि गासैखौबो जोङो ओ मोनथिबोनो हायो आरोना नोंथां बिफ्रायनि बिनि फ्राय जोङो ओ दावबायनानै ओ मि थिंगानि गोबां नुनो मोनै समायना समायना महरफोरखौबो नुनो हायो आरो नोंथां
औ हायो
बिनिफ्राय जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला जोंनि देहा सोलेरावबो ओ नांगौबायदि ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय
औ
मोजां बारहावा मोनो आरो आं बेखौ सानो मोनो होननानै
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरबादिनो जोङो ओ जोङो ओ गुबुन गुबुन हादोरावबो थांनानै दावबायनो हायो लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो बायदि मैया मिथिंगायारिजों बुंफबनाय समायना समायना जायगा दङ। जेर चकी बगामा ति भैरबकुन्द बेफोरावबो थांनानै जोङो गोजोननाय लानो हायो लोगोसे जोङो नुनो मोनि नुनो मोनि जेरै दाउफोरखौबो जोङो बै जायगाफोराव नुनो मोननाय जायो जेरै दाउराइ बायदि दाउफोरखौ नुनाय जायो मै देर, मोख्रा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेजों जोङो माने ओ गोबां माने बिसोरनिफ्राय जोङो बाहेरा गियानखौ बुथुमना लानो हायो आरो। लोगोसे फराय औ फरायसाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो फरायसा फोरखौ जुनारसालियाव लांनांगौ दावबायनो लांनांगौ जाय जुनारफोरखौ बिसोरो मेगनजों नुनो मोनाखै बिजाबावनो नुदों बेनि थाखाय बिसोरो बारा ओ माने गोसो होनानै ओ खोनासङा एबा नाया सोलोंथाइखौ लाया बे बेफोरबायदि ओ नुनो मोननाय जायो फरायसाफोरनि बेलायाव लोगोसे बिसोरखौ जोङो जुनारसालियाव लांनो थांबा बिसोरो ओ गोबां गेदेर गेदेर जिबौ नुनो मोननाय जायो जेरै मोसा, सिंह, मोख्रा बेफोरबायदि खौ मेगनजोंनो नुबोजोबो बिसोरो गथफोरा बेनिखायनो दावबायनायनि दावबायनाय होनोब्ला फरायसाफोरनि थाखाय गोबां गोनांथार आरो जों सुबुं माहारिनि थाखायबो गोबां गोनां।
औ नोंगौ थारैनो आथिखालाव थ जोङो नुनो मोनो गोबां स्कुल फरायसालि फरायसालिमा बेफोरावबो जोङो ओ दावबायनो लाना थांनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला बे दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। जोंहा बेयाव गोबां सोलों थाइ मोननो हायो नालाय बेनिखायनो जोङो दावबायनो थांनाया जोंनि थाखाय जोबोर माने गोनां थार आरो औ बिनि उनावहाय बे दावबायनानै फैनाय फैनानै। जा नुबोदों ओ जेरै बिफां लाइफां दाउसिन सिन दावला बेफोरखौहाय जों नुनो मोनोदि फरायसालि फरायसा सालिमा फोरावहाय फोरोंगिरि फोरा ओ बिसोरखौ लिरनानैहाय गावसोरनो ओ दिन्थिफुंनो होनाय जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेयावहाय जोङो ओ सोलोंनानै मोनो जे जोङो दावबायनो थांनायाव गोबां सोलोंबो गोबां बाथ्रा एबा गोबां नुथाय नुनानै जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ।
औ बेफोरबादिनो जोङो माने ओ दावबायनायनि गेजेरजों ओ जोङो मा नुबोथों बे ओनसोलनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो मोनबोखो बेनि सोमोन्दै जोङो फैनानै दावबायनानै फैनानै जोङो बै जोङो ओ बै ओनसोलनि मिथिनाय बेनिजों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ बेफोरखौ जोङो गोसोखाङै खाङै जुदि मोनसे प्रजेक्ट एबा आयदा हिसाबै लानानै जोङो लिरलाङोब्ला रनसाय हिसाबै लानानै लिरलाङोब्ला जोङो जोंनि मोनसे ब्रेननि एबा मेलेमनि जोंनि सानदांथियाबो बारायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
थारैनो नंगौ।
औ औ।
औ। दानि जुगावहाय जुगावथ' बयबो दावबायनो थाङो बे जोंनि खाथि खालायाव नङा गोबां गोबां सुबुङानो गोबां हादोरफोरावहाय दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ बै औ। हादोर हादोर हादोरजों हादोर जेनेबा जोंनि बे हादोरनि हादोराव हादोराव जानाय जाथायफोरखौबो जोङो माने ओ मा होनो बेखौ जोङो नेवसिनानैब्लाबो माने जानाय जाथायफोरखौ जों गारनानैब्लाबो गुबुनाव गुबुन हादोरावबो जों दावबायहैनानै बै हादोरनि जानाय जाथायाइफोरखौ ओ मा मायाव मा जादोंमोन बे बेफोरनि बागै जोङो नायसंनो हायो लोगोसे जोङो जारिमिन ओ जारिमिन जायखौ जोङो जारिमिन होनो बै बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो नायहैनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों बै बायखोन्दा नेरसोनाव जोङो थाङोब्ला मेगनजों जुदि जों नुयोब्ला होम्बानिया जोङो बै बायखोन्दा नेरसोननि बै जारिमिननि सोमो जों बोखांनो नाजागोन आरो नोंथां मानोना बेयाव बायखोन्दा नेरसोनफोर थानाय हिसाबै बेयाव गोबां लिरबिलां लिरथि थायो। बै लुबैयो बै जायगानि राजाया सोरमोन एबा रानिया सोरमोन बै बै जेनेब्ला बै जायगायाव बै जायगायाव माबोरै ओ माबोरैमोन माबोरै संसार जाबोदोंमोन गोदो गोदायनि राजा महारा राजाफोरा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो फरायसाफोर एबा जोङो सुबुंफोरा बै लायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनो थाङोब्ला अब्लानिया जोङो जारिमिन होननाय मोनसे सोदोबखौ जोङो गोसोखांनानै। एबा जोङो ओ नागिरनायबो जायो दिहुननायबो जायो आरो। बेबायदिनो रिसार्च खालामनानै जोङो गो बां ओ जारिमिननि सोमोन्दै मोनथिना मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ मोनो ओ जारिमिन होननानै बुङोब्ला जोंथ' थाखो जि बा गुआवबो फोरों फरायबोनानै मोननाय। बेवहाय जोङो गोबां गोदोनि ओ जालांनाय गोदोनि राजा महाराजाफोरनि गेजेराव जेरै ओ दावहा नांनाय बे बायदि जों गोबां ओ बाथ्रा मोनथि नि मोनो बि बिदिनो दावबायनो थांब्लाबो जोङो ओ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा जोङो मोनथिनो मोनो आरोना। बे जारिमिनजोंनो ओ लोगोसे जारिमिनाव जा दं जों बे फोरखौबो जोङो ओ नायहैनानै जेनेबा बेवहाय गोदोनि राजा महाराजाफोरनि दिनाव माबायदि मोन माबोरै मा जादोंमोन बेफोरनि जोङो गोबां ओ एरसोना थानाय गोबां जारिमिनफोरजोंबो बुरखांनानै मोननो हायो आरोना नों
दायो नोंथां औ औ नोंथांनि ओ नोंथांनि सिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै आंनाव सोंलु सोंनायनि थाखाय लोगोसे नोंथाङाबो आंजों हेफाजाब होफानायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर साबायखर थाबाय। ओ आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनि बाथ्रा बा गियान मोन थिनानै मोनबाय ओ नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर। औ गोजोन्थों नोंथां औ।